हेल'।
अ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
नोंथां आं नोंथां नोंनि माथोखौ खोनादों।
अह
आङो ओमफ्राय नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
अ होनदो नोंथां
ओ नोंथाङा एक'लेनाव बेरायनो मोनदोंना मोनाखै
ओ एक'लेण्ड बे गुवाहाथिना ना
औ गुवाहाटिना
बाय नोंथां ओ आङो माने बहुत गोबाव जाबाय आरोना आं बिराद गोबाव जाबाय थांनाया आङो माबायाव थांदोंमोन दां ओम जेब्ला आङो क्लास फर फाइभ मोन बिदियाव थांदोंमोन आङो जोंहा बाबा मामि ओमाय आदा ओमफ्राय सासे आब'जों थांदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बे टाइमावथ' टिकेट प्राइसआ बिदिनो बारा नङामोन दा बांबाय टिकेट प्राइजआ ओमफ्राय बिदिनो नायनो जागाया माबा दं सुइमिं पुल दं ओमफ्राय मोनसे ओ थ्रिडि मुभि बायदि नायग्रा मोनसे दं आरोना ससमा गानहोगोन ओमफ्राय मोनसे जायगायाव जिराय होगोन आरो ना एमफ्राय नों एकदम ओ बे स्क्रिनाव बिसोरो प्ले खालामना होगोन ओमफाय नों एकदम रियेल बायदि मोनगोन आरो ना नों बे जायगायावनो दं बायदि मोनगोन बे थ्रिडि वर्ल्डआव ओमफ्राय ओ बिदिनो जोंनि टाइमाव जोंखौ जिबौ सिङाव हाबलांनाय जिबौनि खुगा सि ङाव हाबलांनाय बिदि देखायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आंथ' ओ उन्दैमोन ना ओमफ्राय बे टाइमाव आं गियोमोन आरोना बिराद नायनानै बिराद गिनाय मोनदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो बादालि बि होनाय माबानाय बेखौेबो दे खायदोंमोन ओमफ्राय बादालि खेबनायखौबो बिसोरो रियेल बायदि फिल खालामनो थाखाय माबा माबि खेब खेब थो माने खेबग्रा होना होयो आरोना मोदोमाव बेखौनो रियेल बायदि मोनबाय जोङो ओमफाय जोंहा आदायाथ' ओ आइथिंखौ थिखो लाय दोंमोन ओ माबायाव सिटआव गिनानै ओमफ्राय बिदिनो ओ माबाबो दंमोन मोनसे आयनानि ग्लास थानाय जेराव नोङो आन्दायहोयो माने बे रुमाव फुरा आयना दंजो आरो ना ओमफ्राय नोङो फिगार आउत खालामनानै बिदिनो लामा नायगिर नायगिर थांनांगौ आरो खिन्थु बे जायगायाव आयना गोजा दं आरोना बे आयनायाव नोङो सौग्रोनोबो हायो। बे आयनाथिं माने लामा दं साननानै ओमफ्राय बिदिनो ओम माने स्लाइदस दं आर ना सुइमिं पुलाव नों स्लाइट खालामनानै बिदि दुगैनो हायो। ओमफ्राय उम आं एसे उन्दैयाव थांनायमोन नालाय नोंथां ओंखायनो थ बारा गोसोआव गैबांला ओमफ्राय नोंथाङाबो थांफेरदों नामा बिदिनो? एकलेण्डाव नङाबा गुवाहाटियाव बबावबा बेरायनो?
थांनो मोनफेराखै आङो एकलेणडाव माने आङो उन्दैनिफ्रायनो लुबैयोमोन बे जायगायाव थांनो ओमफ्राय मोफेरासै आरो माने समानो सोलाब बासै माने ओ थांनाय जाब्लाबो माने फानथला दे बिदिनो नानै थालाबायो आरो माने बेलेगाव थांनोसै होननानै गोसोसो लायो आरो थांनो सानबाथाय माने आङो जुआव थांदोंमोन आरो उन्दैयाव आङो होमबाना क्लास फाइभ मोन दां ओं क्लास फाइभमोन ओम ओमफ्राय जुवाव थांदोंमोन ओमफ्राय जुनिफ्राय थांनानै प्लेनेटरियाम आ हाबदोंमोन प्लेनेटरियामाव नायखांनानै एकलेेनडाव थांनो सानबाय ओमफ्राय आङो माने आं गोबायोमोन नालाय काराव ओमफ्राय आङो आं हानाय नंला आं थांनो आं आरो थांनाय जानाय नंला आं थांला होननानै माने बाखौ थांला होननानै ओ बुंनायसै आरो ओमफ्राय थाङासै जोङो एकलेन्द आव। ओमफ्राय उनावबो इदिनो चान्सफोर मोनदोंमोन बात आं थाङासै आरो बिसोर थांदों आं थाङासै।
औ औ आंनाबो बिदिनो बे टाइमाव गोबायोमोन आङो आंना दासो इमसन सिकनेसा हामबाय। आंबो बिदिनो एकलेण्डआव हाबनायनि सिगां माने बे सेम दे खालिनो ओ गलाषेत्रआव हाबदोंमोन ओमफ्राय जुआव बो हाबदोंमोन।
औ
जुवा बिदिनो जुआव ओ हिल गाखोनांगो बायदि जायो नालाय जायगाफोरखौ गाहाय ओमफ्राय आंथ गोबादोंमोन बिराद बेनिखायनो बांद्राय बेरायनो हायासै जुआव नाथाय गला केेथ्र ओमफ्राय एकलेण्डआव एन्जय खालामसि
ओं बे जुआव आङो हाबनाय लोगो लोगो बे एन्ट्रेन्सावनो गोबादों आं गारिनिफ्राय ओंखारनानै माने मासखान दमोन आरो थेवबो माने मास्कखौ बखनानै आं गोबादों आरो। ओमफ्राय ओ बेहाय मोजां मोनदों आं माने फार्स्ट टाइम थांनायमोन नालाय ओमफ्राय बिराद एन्जय खालामदों आङो। ओ बिदिनो एनिमेल्स फोरफोरखौ होननानै जिराफ ओ ओमफ्राय बिदिनो पिकक औ। गोबानायखौ बावगारदो आरो खर सानाय गिदिंनायफोरखौ। ओमफ्राय उनाव प्लेने टरियामाव थांबाय बेवहायबोथ माने स्क्रिनाव देखायो इदिनो प्लेनेटस फोरनि बागै इउनिभार्स इदि ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो माने फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स खालामनाय नालाय लाइक ओ बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों आं नायनानै।
औ आंबो प्लेनेटरियाम
दे बुंजागोन दे।
अ आंबो प्लेनेट'रियामाव थांदोंमोन। उम बिदिनो बारा गोबाव जायाखै माने बिदिनो मुननि बागै देखायदोंमोन। आरोना आं थांखालि ओमफ्राय बिदिनो रियेल फिलिं फैदोंमोन आरो नायनानै मोजां नलेज प्रभाइद खालामो नालाय बि बिदिया ओंखायनोथ' नायनानै मोजां मोनदोंमोन आरो ना बिराद
ओमफ्राय बेहाय माने डाइनासर्सफोरनिबो देखायोना माने इदिनो अरनो नागिरनाय इदिनो होख्रावलाबायनाय दडाइनासर फोरा जा गिदोंमोन आङो फार्स्ट टाइम बिफोर खौ नुनानै अरसिगोन होननानै
थायोना नोंथां? बिदिनो औ औ
बिदिनो बेफोरखौनो नायनानै माने नायनांगौ आरो ना न'लेज मोनो जों माने औ बिदिनो बिदिनो बेलेक बेलेग श' देखायो दां आंनि बा माने सानसे बो सा सानसेयाव बिदिनो बेसेन ओमफ्राय ओमफ्राय नेक्स्ट देयाव बेलेग बिदिनो देखायबाय थायो आं औ आं थांनाय खालि आं थांनाय खा थालिमुननि बागै देखायदोंमोन आरो ना
औ आं थांनाय टाइमाव साननि देखायदोंमोन ओमफ्राय इदिनो स्टार्स मादि स्टार्स खम जानाय बिफोरखौ देखायदोंमोन आरो ओमफ्राय डायनासर बेखौ देखायदोंमोन मादि एक्सटिं जानाय गोमा लांनाय बेखौ देखायदोंमोन आरो माने इदि मि इदि गोलै फैनाया बुहुमाव इदि आलताव ओमफ्राय बेफोर गोमालांनाय बेखौ देखायदोंमोन आरो माने बुहुमा आलथा बेसे इयार पुराना बेफोरखौ देखायदोंमोन आरो
अ' दाथ' गुवाटीयाव गुवाटीयाव बिराद ओम बेरायग्रा जायगा ओंखारबाय बिदिनो पारसगबो बिराद ओंखारबाय जेरै ब्रह्मपुत्र रिभा फ्रन्ट दं जोंना दे बिराद नायनो समायना आरो ना माने ब्रह्मपुत्र नि जिङाव नो नालाय स' नोङो सानसेबो नायनो हायो बियाव सानद्रायस बो बिदिनो गावनि माने ओ सिगां स्ते्स कोनदिसनाव थाबा गावखौ कारमफुदनि थाखाय बेयाव थां जायो आरो ना बाट उम दाथ' सानदेयाव नोङो कामलेसनि थाखाय थांनोनो हाया इस बिराद मानसि जायो बेयाव
औ
नोङो भिर हाथाय बायदिसो मोनगोन बेयाव थां
उम
ओमफाय आरो ब्रह्मपुत्र रिभारफ्रन्टबो दं ओमफ्राय ओमबि्द उदियान पार्क दं बिदि इदिनो समायना समायना पार्क दं आरो ना गुवाटीयाव बेरायनो
उम
नोंथाङा बिदि पार्कआव थांफेरदो नामा गुवाहाटिीयाव
आङो माने आङो गुवाहाटिीयाव थाया नालाय ओमखाय आङो थांबांनाय जाया आरो माने बेरायनाय जाया ओ आं माने आंना जायगाया गोजानाव जाहैबाय नालाय आं गोजानाव बेलेग साइदावसो फरायो जोंनिना बेलेगथिंसो स' आङो बिदिनो बेराय बेरायनो मोनाखै आरो माने बिदिनो थांबथाय मलफोराव हाबनाय जायो ओमफ्राय इदिनो जानो इदिनो केफे फोराव हाबनाय जायो ओमफ्राय जुफोराव बेफोराव मोनबाय आरो ओमफ्राय पार्कआव मोनाखै आं दाबो
औ औ
उनफोराव माने फरायहैबाथाय मोनगोनदां थांनो
अ नोंथाङा थांगबानो जाबाय बेफोर जायगायाव बिराद समायना नायनो
औ माने मबाइलाव रिल्सफ्राव नुयोना लुबैयो आरो थांनो
नोंथाङा दा अबाव फरायो
आं दा गरेस्वराव फन फरायो आं गरेस्वरनिलेज गरेस्वर कलेजाव बि एस सि खालामदों आरो आङो बिएस सि पारसिउ खालामदों
अ मायाव मेजर लादो नोंथाङा
आङो जुल'जि डपार्टमेन्टाव मेजर लादों
औ औ मोजाङानो दे होमबा नोंथां
औ
औ
माने एनिमेल्सनि बागै मोनथिनो होननानै जुल'जिखौ लादों आरो
औ आंबो दा गुवाहाटियावनो माबागासिनो उ बि एस सि मेडिकेल आङो बिएससि मेडिकेल टेक्न'लजि कर्स खालामगासिनो गुवाहाटियाव बि बिदिनो जोंना जोंखौ टेकनिसियान होनो आरो ना डक्टर फोरनिड डक्टरफोरजों थाफानानै बिदिनो मावनाय
औ
बि बेनि बागै आरोना जोंनि ख्रस आ
गोबां मेलेम नांगोनथ' बिदि जानो माने फरायनो थाखाय
औ बिदिनो होनजायो नोंथां औ दे होमबान' नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ समा जाबाय दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों
औ